औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
दे जों बिदिब्ला बे समाव बर'फोरनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै
औ- औ -औ जागोन दे औ
सोलोंथाइ होनना बुङो ब्ला
औ
सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जों मोनथियो बयबो बियो जोंनि मानसिनि जिउआव थांना थानायाव बियो गोनां आरो बिनि बेनो जोंनि सुबुंफ्राबो सोलोंथाइखौ अनसायग्रा यदों बजबना लादों आरो सोलोंथाइनि जि जर'खा जि बिनि भेलु बेसेन बेखौ मोनथिदों बेनिखायनो गोबां जोंनि बर' न'खरफोरा बर' फिसा फिसाफ्रा गाव - गावनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब होयो आरो फरायसालियाव हरो जों बेखौ मोनथि थिनो हायो जोंनि गामि गांखन बेफोराव गोबां बर' सुबुंफोरा गावनि गुदि गामियावनो फरायसालियाव हरनायखौ जोङो नुबोदों आरो दिनैसिम जोंङो नुनो मोनो नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि सोमोन्दै
औ नोंथाङा होननाय बायदिनो नंगौ जोंना सोलोंथायाइया जोबोद गोनां जोंनि थांना थानायाव नाथाय सिगां समफोराव माने जोंनो सोलोंथाइ लानाय बिबाङा माने जोबोद खममोन आरो माने सिगांनि समफोराव एसे एसेबां माने सोलोंथाइखौ माने गोनांथि होननानै साननो रोङाखैमोन लानो रोङाखैमोन माने अब्लाबो जि मोनसे साफा सानै सोलोंथाइ सिगांनि समावनो लानाय बैसोर गोरों गोरा सुबुंफोरा आथिखालाव जि सोलोंथाइया बेसेबां गोनां बेखौहाय माने बिसोरो मिथिहोबोदों बेनिफ्राय बयखौबो सोलोंथाइ लानो खावलायबोदों बेनि थाखाय आथिखालाव माने गोबां सुबुंफोरानो माने सोलोंथाइखौ गोनांथि होननानै बयबो सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
औ नोंथांनि बायदिब्ला जेनेबा जोंना गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाययाव माबाफोर सोलायनाय दं नामा एसे बे फोरमायना होजागोन
औ नंगौ जोङो गोदोनि सोलोंथाइखौ नायोब्ला एसे आलादा नुनो मोनो। बा जों खोनानो मोनो आरो गोदोनि सोलोंथाइ लानाय जायफोरा सोलोंथाइ लाबो मबाइल बिथांमोना गोबां गावनि रोंगौथिखौ सोलोंथाइखौ खौ लानानै गावनि न'आव जना था हायालाफानो गोबां जेन गावनि हारियाव बा सुबुंफोरनि गेजेराव जेन सोलोंथाइ मोननो हायो। बेनि थाखाय गोबां बिदि सांग्रांथि हाबाफारिफोरखौ लाबोनायखौ जोङो मोन मोनथिनो हायो आरो बिथांमोना बेबायदि फरायनायनि बागै सांग्रांथि लानायनि थाखायनो दिनै गोबां फरायसुला फरायसुलि जोंनि गेजेराव बेबायदि ओंखारदों आरो बिथांमोन नि हेफाजाब मददनि गेजेरजोंनो जों बुंनो हायो दिनै जोंनि फरायसुला मानसिफ्रा जौगादों बिबदि गेदेर-गेदेर खामानि बा आ साख्रिफोर मावनो मोनदों होननानै सानो ओ दिनैनि मुगायाव सोलोंथाइ लानाया एसे आलादा जों बेखौ ओ बुंनो हायो आरो दिनैनि मु गुवायाव गोबां बेबायदिनो फरायसालि फरायसालिमा बिदि मुलुगसोलोंसालि बेफोरबायदि ओ जोङो खाथि खाथियावनो जोङो मोननो हायो सै ना थाय जों गोदोनि समाव खोनानो मोनोमोन गोबां बेबायदिनो फरायसालियाव गोजान-गोजान फरायनो थांनांनाय बा बिदिनो न' खरनि माखासे उसुबिदानि थाखाय गोबाङा बिबदि फरायनोबो हायि बेफोरखौ जोङो खोनानो मोनो नोंथाङा मा बुंनो सानो आरो
औ औ नोंथां होननाय बायदिनो जोंना सोलोंथायाथ' जेनेबा जोंना मुगा लायै मुगा सम लायै सम सोलायबोबाय थायो नङा होमबा दावगाबोबाय थायो सिगांनि समाव सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि बर'फोरखौ नायोब्ला गोबां दावगानाय नङामोन नाथाय आथिखालाव जों गोबां दावगानाय नुबोबाय आरो सिगांनि समावहाय जोङो सुबुंफोरखौ माने एसेल' बिबांनि सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों माने गोबां सुबुङानो सोलोंथाइनि गु बो खारफानायखौ नुनो मोन्दों बयबो सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि फारसे गोसो होदों बेबायदिनो जोङो सिगांनि सम जेब्ला जे समाजाव जोंनि हारियावहाय सिगांनि समफोरावहाय सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा माने गोबां खममोन आरो साख्रि बाख्रि मावनाय सुबुंफोर गोरों गोरा सुबुंफोर गासैबो गासैबो बिथिङावनो जोबोर खममोन आरो दावगानाय नङामोन नाथाय आथिखालाव जोंना सोलोंथाइ लामोननानै गोबां बिथिङावनो दावगाबाय जिहेथु जों साख्रि बाख्रि मावनायाबो गोबां सुबुं नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो जिहेथु फालांगि बायदिसिना मावनायफोरावबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ नङा होमबा बिनि थाखाय जों माने आथिखालाव गासिबो बिथिं फालांगिफोरावबो जोङो गोबां दावगानाय नुनो मोनदों आरो गोरों गोरा सुबुंफोर जोङो जेनेबा बेफोरखौबो गोबां नुनो मोनदों आरो बायदिसिना बिथिङावनो माने जोङो सोलों दानि सुबुंफोरखौ माने गोबां दावगाबोनाय नुदोंमोन आरो बेफोर बेफोर दाव गानाया जादों जाहैथु सोलोंथाइनि थाखाय जादों नङा होमबा जों जायफोर जों बेखौ सोलोंथाइनि थाखायसो जोङो दावगानो हायो जों गियानखौ मोनो जों मोनथिनो मोनो मा खालामबा मा जागोन इयुनाव मा खालामनांगौ माबायदि खामानिखौ मावोब्ला माबायदि जायो बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि थाखायसो जायो जिहेथु आथिखालनि सुबुंफोरा जिहेथु सोलोंथाइखौ इम्परटेन्ट जेनेबा गोनांथि होदों बेनि थाखाय माने जोङो बे दावगानायखौ सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो माने साबसिननिफ्राय हामसिन जानाय जोङो आथिखालनि सुबुंफोरखौ माने नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो नोंथांनि बायदिब्ला जिहेथु जोङो सोलोंथाइखौ जेबो सोलायनायखौ जों मिथिनो मोनबाय जेनेबा जोंना साख्रि बाख्रिनि बिथिङावहाय फालांगिनि बिथिङाव बेहाय माबायदि मोजां जादोंना गाज्रि जादों बेसे दावगादों बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन। ओ नंगौ थारैनो सोलोंथाइया जोंनि ओ जिउआव नांगौ बेयो गोनांथि नाथाय साख्रि मावनो थाखायल' सोलोंथाइखौ नांगौ बे नङा जोंनि जिउआव सा बे बा फालांगि मावनायनि थाखायल' सोलोंथाइ नांगौ बे नङा जोंनो सा ओ सोलोंथाइखौ जोंनि जिउआव थांना थानायनि थाखाय बा जोंनि समाजखौ दैदेननो थाखै गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय नांगौ। बेयो जोबोद गोनां आरो जायनियाव जायहा बियाव बिदि सोलोंथाइ थागोन बे हारिया जौगागोन बे रायजोआ जौगागोन गोन जों बेखौ मोनथिनो हायो। थिक बिदिनो दिनै सोलों थाय मोननायखाय दिनै जोंनि हारिया जौगादों। जोंनि न'खरफ्रा जौगादों जों बेखौ बुंनो हायो।
उम।
आरो बिदिनो गोबां सोलोंथाइखौ नायोब्ला जों मुलुगाव बेबायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै मुलुगा मानो जौगादों थारैनो। सोलोंथाइ मोननायखाय सोलोंथाइ लानायखाय आरो जोंनि सुबुंफ्रा सोलोंथाइ लानायाव गोसो होबावनांगोन। अब्लासो ओ आरो गोजौआव जोंनि हारिया जोंनि सुबुंफ्रा सहैनो हागोन। आरो दिनै जायआ ओ दिनै बादायलायनायनि मुगा दिनै जोङो सोलोंथाइ लानानै मोजां बेबायदि गुन गोनां सोलोंथाइ ओ लानो नांगोन अब्लासो नोङो गोजौ फारसे दावखोलांनो हागोन। आरो जोङो बेबायदि बिदिनो बेफार फालांगि खालामनायावबो जोङो गोबां सोलोंथाइ थाइआ गोनां। बेखौनो बुङो। आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो
औ नोंथां होननाय बायदिनो जोंना सोलोंथाया हाय जेनेबा जोंनि साख्रि बाख्रिनि थाखाय फालांगिनि थाखाय नङा होननाय बायदिनो जिहेथु जोङो जिउआवहाय माने मोजाङै ओ सोलोबोयै मोजाङै थांना थानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ नङा होमबा? जोंनो साख्रि बाख्रि मावनायनि अनगायैबो गावखौ मोजाङै जेरावबो रोंखा राखा खालामनो थाखाय गासिबो जेंना जेंसिजों सौस्रांनो थाखाय जोंनो माने सोलोंथाइखौ नांगौ नङा होमबा माने जिहेथु जों सोलोंथाइ लायोबा जों गोबां गियान बोसोन बायदिसिना बिथिंनि जों रोंगौथि मोनो जों माने गासिबो जेंनानिफ्राय जोङो सौसिनायनि राहाखौ जों थांनो हायो जों मोनथिनो मोनो आरो बिदिनो जोङो सोलोंथाइ लायो बा जोङो माने गोबां बुहुमखौनो जोङो माने दावबायनो हायो आरो जों गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हायो गावनि रोंगौथिफोरखौ जोङो जेरावबो जेरावबो माने दिन्थिफुंसारनो हायो जों मा मा खालामनो गोसो जों बेफोरखौ खालामनो हायो बेफोर गासैबो जों सोलोंथाइनि थाखायसो जायोेथु जों सोलोंथाइ लायोब्ला जों माने बेफोर रोंगौथिखौ मोनो आरो जायफोर जोंनि गोरों गोरा सुबुं जोंनो बैफोरो माने बोसोन होयो जोंनो माने मोनथि होयो जे माबायदि खालामो ब्रा मा मावनांगौब्ला मा राहा लामा लानांगौ बेफोरखौ जों माने दा सोलोंथाइ लानायनिफ्रायसो मोन्थिनो मोनो आरो आरो जोंनि मुगाया माने ओरैबायदि दावगाबोबाय जे जों आथिखालाव माने सोलोंथाइ लायै सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो था थांनो नागिरला आरो गोबां माने अब्लाबो दासिमबो खायफा खायफा खना खनला जायगाफोराव जों नुनो मोनोब्लाबो माने बैफोर सुबुंफोरखौबो जों माने बे गोरों गोरा जायफोर जिहेथु सुबुंफोर सोलोंथाइ मोनखानाय। बिसोर सुबुंफ्रा माने बेफोरखौ माने सोलोंथाइ लानो थिननांगौ आरो बेफोरबायदि समाजनि मोजां आरो जों सोलोंथाइ गोनां गोबां सुबुंफोरानो समाजनि मोजां खामानि मावो नङा होमबा? माने बेफोर समाज नि मोजां खामानि मावोब्ला माने मोजां जायो आरो। जिहेथु माने बोसोन होनो रोङोब्ला जों माने आरो जोंनि हारिखौ जोंनि सुबुं फोरखौ माने दावगानायाव गोजौनिफ्राय गोजौनिफ्राय गोजौसिम लांनायाव माने बांसिन मोजांसिनखौ जों नुनो मोनो। आरो माने मोजां जायो जागोनबो आरो जौगालांबाय थागोन बेबायदिनो गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव दावखलांबाय थानो हानायखौ जोङो मोनगोन होननानै माने आसा खालामो आरो आरो जों नुबोगासिनो नोबो नङा होमबा
औ नंगौ थारैनो बे सैथो नंगौ जोंनि जे थांनाय जि सिगांनि सुबुं फोरा जिबायदि सोलोंथाइ लानानै जोंखौ बेबायदि ओ सोलोंथाइनि बागै बेबायदि फोरोंबोबाय बा बिब्दि हाबाफारिफोर सांग्रांथिनि हाबाफारि लाबाय दानि सोलोंथाइ मोननाय सुबुं फोराबो लाब्लासो दिनै उननि फैबाय थानाय सुबुंफोरा गथ' गथायफोरा बिदि जौगागोन आरो सांग्रांथिखौ मोननानै जों नि हारियाव सोलोंथाइया गोजौ फारसे दावगालांबाय थागोन। जों बिदि ब्ला जोंनि आयदानि सावरायनायखौ दोनथ'सै।
औ जागोन नोंथां
औ
औ ओं गोजोनबाय